औ खोनादों खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
दङ नोंथां नै बिदि जिरायनानै ओरैनो दङ
औ जाखांबाय
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' मा होनो मैथाजों नाजोंसोमोन नोंथां
औ औ गोथावआनो माथो होनोमबा
गोथावनो
अबेनिफ्राय लाबोगो नोंथां नाखौ
नाखौ हनै अखा बोथोरमोन नना दायो एसे मा होनो सेनाव नांलाबायनायमोन नोंथां औ
मागुर
औ बेफोरबायदियानो औ औ नंगौ नंगौ नोंथां मैया मोनबोदों जोंहाबो फास केजिसोनो जख' जागौमोन माने मागुर सिंगि बिदिनो नास्राय गोरि लगायनानै पास केजिसो जागौमोन आरोना नोंथां औ
हारदों नना गुरखो नोंथां
गुरनो माने सेनावनो नांदोंमोन नोंथां सेन गं थाम गंब्रै साहैदोंमोन जे दैमायाव औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मावगासिनो दालाय खबरफ्राथ' औ
नै जिरायनानै दङ आं
ए
माने बिदिनो सम मोननायखाय खामानिफ्राबोथ' गायनाय फुनायाबथ' जोंना जोबफ्रामबायानो बेनिखायनो सम मोननायखाय नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां औ
औ औ दा नोंथाङा फ्रिबा सावरायजागोन नामा?
सावरायनोथ' हागोन नोंथां औ
औ औ जेबोथ' उसुबिदा गैया
असुबिदाथ' गैया हौवा नोंथां
अ गायनाय फुनाया बोरैसिल नोंथां
गायनाय फुनायाथ' गायखांबायानो नोंथां गोबावानो जाबाय, मानो होनोब्ला अखा हाबाय थादोंमोन जे बे अखा हानायावनो माने गायनानै लाखाबाय माने उनाव हा
औ औ औ औ औ आथिखालाव माबाबो जाबायना मेचिनफोरजोंबो गायना लानो हानाय जाबाय।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओम दे होमबा जोङो टपिकआव हाबसैना नोंथां
औ जागोन नोंथां औ
आथिखालावथ' गोबां जोङो मिथिंगायारि खैफोदफोर खोनायोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बैफोर मिथिंगायारि खैफोदफोरनि सोमोन्दैनो जों सावरायसै नामा दिनै मिथिंगायारि जाब्रबथाय बिदिनो खैफोद बेफोरनि सायाव जोङो दसे सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ दे होमबा नोंथाङा इदिनो मोननैसो मिथिंगायारि जाथायफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। बिदिब्ला आङो फोरमायलांसै नामा नोंथां जा मिथिंगायारि जाथाय होनोबा माबायदि। औ जोंहाथ' नोंथाङाबो मिथि खागौ औ मिथिंगायारि जाथाय होनोब्ला जोंहा मा बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो आरोना। मिथिंगायारि जाथाया मा मिथिंगायाव जानाय जाथाय बेखौ मा बुङो जा मिथिंगायारि जाथाय होनना बुङो आरो जेरै मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङोब्ला जोंहा मा बारहुंखा सारअन्थाइ, दैबाना, हा गिसिखानाय बांग्रिं बायदिफोरखौनो जोंहा मा होनो सिंगिायारि जाथाय होनो आरो खोनादोंना नोंथां? औ बैफोर जाथायफोरखौ जों मा सुबुं माहारिया बानायनो हाया आरोना नोंथां। बियो माने खुद माने हारसिङै गाव हारसिङै माने मिथिंगायावहाय जानाय जाथाय आरोना जेरै जों बारहुंखानि बारहुंखायाबो मोनसे मिथिंगायारि जाथाय। बारहुंखानि जाहोनावहाय जों मा मिथिंगायारि जाथाय जायोबा जोंहा माखासे गोबां सुबुं माहारि एबा जिब जुनारनि थाखाय जोंहा गोबां खहा गोनां आरो जेरै-जों बारहुंखा फैयोब्ला मा बिफां लाइफांफोरा मा होनो बायथेनानै बायस'नानै न' बां सिफायो एबा बारहुंखाजों मा न' बां बुखारलांनानै जोंहा मा सुबुं माहारिनि थाखाय हान्था मेला आरो थाग्रा जाय गा बायदिनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों बारहुंखा जायोब्ला औ आरो बारहुंखा जायोब्ला जोंहा मा सुबुं माहारिया सोरबाबा मा जिउबो खोमानो गोनां जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों
औ बेबायदिनो जोंहा बारहुंखाया बारहुंखा आरो मा बांग्रिं बांग्रिंनि समावबो जोंहा मा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां खहा जानाय जों नुनो मोनो आरो। जेब्ला बांग्रिं जायो अब्ला जोंहा मा अबावबा मा होनो दैब' ओनसोला मा गोजौ जायो आरो जोंहा मा अबेबा गोजौ ओनसोला मा दैब' ओनसोल जानायखौ जों नुनो मोनोआरो।
औ औ औ
औ आरो जोंहा मा हा गिसिखायो बांग्रिं जायोबा आरो हा गावस्रायो आरो मा माखासे गोबां फैसा गारनानै लुनाय न' बां गिदिर गिदिर बैफोरो मा जोंहा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो सुबुंफोरा मा होनो। जिब जुनारफोरा जिउ गोमानोबो गोनां जायो थैनो गोनां। जायो। औ बेफोरबायदि माने मिथिंगायारि जाथायनि जाउनावहाय गोबां खहा जायोआरो। थिग बेबायदिनो जोंहा दैबाना दैबानानि समावहाय जोंहाथ' गोबां खहा जायो दैबाना समावहाय जोंहा मा सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा थाग्रा जायगा न' बां आरो जानाय लोंनाय आदारनि थाखाय जोंहा गानग्रा जोमग्रा बेफोरनि थाखाय जोंहा माने जिउआव गोबां खहा जायो आरो बेबायदिनो जोंहा दैबाना जानाय समावहाय आबादारिफ्राबो माने खहाबो जायो मुलाम्फाबो जायो आरो बांद्राय गिदिर दैबाना जाबा आबादारिफ्राबो खहा जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा आबाद फोथारखौ लोमस्रावजोबनानै माने आबादफोरा सेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला आबादारिफ्रा फैसा गारनानै मावनाय आबादफोरा बेफोरबायदि जायोबा माने। जिउ खुंनाय राहायावहाय गोबां लस जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा दैबानानि समावहाय सुबुं माहारि आरो जिब जुनार बबेबा दाबसे जायगायाव बोरि जायगायाव थाहैयोब्ला मा जिब जुनारा बे मानसिनि खिनाय हासुनाय मोनामलायनायाव जोंहा माने बेमार आजारबो सोमजियो आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो। खिनाय, गुजुनाय, जन्दिस दायसेन्ट्रि बायदि बेमारफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा मा दैबाना जायोब्ला बारहावायाबो गेब्रेङो आरो। बैफोरखौनो जोंहा हां महरै लायोबा जोंहा सुबुं माहारिया। बेमार सोमजियो आरो एबा बेमार जायो आरो। औ आरो जोंहा हा गिसिखानायनि बेलायावबो जोंहा मा। सुबुं माहारिया गोबां खहा जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा। हा गिसिखाबाय थायोब्ला जोंहा सुबुंनि सुबुङा थाग्रा जायगानि थाखाय आंखाल जायो जिब जुनारा थाग्रा जायगानि थाखाय आंखाल जायो।
औ।
आरो मा जानाय लोंनायनि थाखायबो जोंहा गोबां आंखाल जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंहा हा गिसिखायनायनि जाउनावहाय मानसि एबा जिब जुनार न' बां। बायदिफ्रा। जोख्लोब जानायनि जाहोनावहाय सुबुं माहारिफ्रा जिउ गोमानो एबा थैनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आथिखाल मुगायावथ' जोंहा मा होनो सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय जों गोबां खैफोद लाबोनायखौ नुनो मोनबाय मिथिंगायारि जाथायनि जाहोनावहाय। आथिखाल मुगायाव जोंहा मा सार अन्थाइ गावनायनि जोहैबो मा सुबुं माहारिखौ थैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो सुबुं माहारि आरो जिब जुनारखौ औ।
मा जायो जोङो मिथिंगायाव। भिथिंगातारि खैफोदनि जाब्राबथाय। बे जेरै बांग्रिं बारहुंखा सार अन्थाइ गेजेर जों बांसिना जोंनि सुबुं जिउआव माने मुलाम्फा मोनखाया आरोना जोङो मुलाम्फा जानायनि अनगायै जोङो
औ नंगौ नंगौ।
जों दैबाना जायोब्ला हा गिसिखाबाय बिफां लाइफां खुरखालांबाय। आरो जोङो। जिब जुनार बायदिया बुखारलाङो न' बां लोमोब्ला जोंहा न' बाङा खहा जायो, थिग बेफोरबायदिनो जोङो मिथिंगायारि खैफोदजों जोङो गोबां खहा जानायखौसो जों नुनो मोनखायो आरोना, जेरै दाख्लै बावैसो अरुणचलाव जानानै थांनाय इयाजालि होननाय जायगयाव। जोंहा दैबाना जानानै मोनसे यजालिनि मोनसे कल'नियानो सारा न'फोरानो बुखारलांजोबजानो गोनां जादों जायनि जाउनाव जोङो जिब जुनारनि अनगायैबो मानसियाबो जोंहा जिउ खोमानो गोनां जादोंना नोंथां थिग बेबायदिनो बारहुंखाजोंबो जोङो न' बां बिफां लाइफां गासिबो नस्थ'सो जाखायो माने, मिथिंगायारि खैफोदजों जोङो माब्लाबाबो मा जानायखौ नुवाखै जोङो मुलाम्फा जानायखौ मोनफेराखैनो आरो मोनफेरदोंबाबो एफा एनै आर ना जोङो जेरै बारहुंखा बारोबा न' बां थांबाय न' बां थाङोबा जोंहा न' बाङा गाज्रि जानायनि लोगोसे जोङो बै न' बांखौ बानायफिननो मा खालामनांगौ जोङो गोबां रां खरसा गारनांगौ जायोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो थिं बायनांगोन बब बा लहा बायनांगोन बबबा दंफां बायनांगोन जों आरो हारसिं बो थ लुनो हायाना नोंथां, जोङो सावरि लानांगोन सावरि मोनाब्ला जों हा लानांगोन आजिखालिनि दिनावथ' जोङो माखौ मोना साव रि होननायखौनोजा बेनिखायनो बेखायनो जोङो हाजिरा हमनांगौ जायो हाजिरानि दामाबो जोंहा सासेयाव फास्स' सयस' दङ, जोङो मिस्थ्रि मोननो थाङा बेफोरबायदि आरो। ना जों गोबां खहा जादों। थिग बेबायदिनो बां रिंनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां खहा जायो बांग्रिं मावोब्ला मा जायो जोङो न' बां बायगोन गिदिर गिदिर नोगोर सहरफोरावसो जाखायो बेबायदिया, जाय जायगायाव नोगोर सहर लैथो दङ बैफोरबायदि जायगायाव जोङो सनामिया बांसि सिन जायो आरो सुनामि जायोब्ला जों दै लोमसावगोन बांग्रिं मावगोन ना?
औ।
बांग्रिं जायोब्ला जों लैथोनि थालाया गोजौ जागोन अबेबा गोजौ जायगाया गाहाय जागोन बैफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो। दाख्लै बावैसो जानायाव जोङो सासे बा बुहुमनि अबबा मोनसे खेलनि गेलेगिरिया जिउ खहा जादोंमोनना नोंथां, जों थ बेखौ बयबो निउस टिभि सेनेलफ्राव नुनो मोननाय जादों बेफोरबायदिनो आरो जों मि थिंगायारि जाब्रबथायनि गेजेरजों जों गोबां खहा जानायनि बिदिन्थिफोरखौ बेबायदिनो मोनो आरो दे होमबा ना नोंथां जोंहा समाबोथ' जाना फैल जों माब्लाबा सावरायफिनसिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायलायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां जागोन।
दानबावा आंनियाव दानबाबो।
आवबो जायाखै।
दानाखै नोंसिनाबो जोंनाबो दानाखै एफास जादोंलै बे।